खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां औ नों नोंथाङा दा सम दङ ना?
सम दङ'।
बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै
दे।
औ आयदाया जाहैबाय जिउ खुंनायाव साख्रिखौ साख्रि नङाबा जायोना जाया बे आरो माने सा नङाबा जों जिउ खुंनो हायो ना हाया? बे आरो। उम जिउ खुंनो थाखाय थ' आथिखालाव रां रुफाखौ नांथार गौ नङा होमबा नोंथां? औ रां रुफा नङाबानो जाखाथारा औ सा साख्रि मावनानैल' जे जों जिउखौ मोजाङै खुंलांनो हागोन बेबो नङा साख्रिनि अनजायै जोंङो गोबां राहाफोर दंङ' जायखौ जोंङो माने आ जाय आबादफोर मावनानैबो जोंङो जिउ खुंलांनो हायो आरो आजिखालि आबादावबो औ।
खुलिनानै
औ औ रां खामायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ'। अ बिदिब्ला जोंङो गिबियावनो बुंनोसै आबाद मावनानै जों माबायदि जिउ खुंनो हायो। गिबियावनो जोङो माय आबादखौथ' न'आव जानो थाखाय मावनाय जायो। अम न' जानो था खाय माय मायरंखौ नांथारगौ जायो नालाय। बेनिखायनो माय आबादखौ मावो। औ न'आव जानानै आग्लायनाय मायफोरखौ जोंङो फानहरनो हायो। बिदिनो न'खर सालायनायाव एसे हेफाजाब होयो आरो। बेफोर फैसाफोरा आरो बेनि अनगायै जोंङो थालिर गायनो हायो। थालिर गायबाबो आजि खालि गोबां फैसा मोननो हायो। उम औ थालिर मोजां दिहुननो हायोब्ला थालिर नि फ्रायबो जों फैसा मोननो हायो। नोंथाङा मिथिगौ ना ओ थालिरनि जादआ मा मा दङ'?
ओरैथ' गोबां मिथिया दं दंनायालाय जेरै सिनि साम्फा आथिया थालिर जेरै मैगं जानाय एफोर बादि केसे लेपा बेबायदिनो गोबां मिथिद्राय बे एसे एनैखौ मिन्थियो आरो
अ अ औ औ औ औ औ आं बुंनो सानो बेफारनि थाखाय सिनि साम्फा माल भगथालिर बेफोरो बांसिन मोजां आरो बेफोरनि दामा एसे एसे मोजांसिन जायो ओ आथिया थालिर खौ बर'फोरा माने आथिया थालिरखौ जायानो बिदि बेगर जेव जेवखाय नाथाय आथिया थाालिर बिफांखौ बर'फोरा ओंख्रि जानायाव औ ओं ओंख्रि जानायावबो बाहायनाय नुनो मोनो जोङो थालिर फस्ला जायोना बर'फोरा फोरा थालिर फस्लाखौ बे आथिया थाालिरनि मोनबा गोथावसिन जायो होनना बुङो आरो अ आरो थालिर बिफांखौ मोसौफोरनो दानाजों हानानै होयो बेबायदिनो औ जोंङो खुसेर गायनो हायो खुसेर गायबाबो आथिखालाव गोबां फैसा खुसेर बिदैखौथ' दा गरम बोथोराव बयबो लोंखायो आजि खालि गिलाससे खुसेर बिदैनि दामानो नैजि रां थामजि रां गुवाहाटि बायदियावथ' ब्रैजि रां लालाय बावो औ बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला खुसेराबो माने फैसा आरजिनायाव मोनसे मोजां लामा आरो जोङो खुसेर फाननानै जोङो गोबां गावनि सिमांफोरखौ जों जाफुंहोनो हायो आरो आ नोङो खुसेर बि बिदै दिहुननानै फानोब्ला ब्ला नोङो बबेबा जायगायाव जनानै बाहाइ बे ओनसोलफोरावनो गिदिर साथा लानानै बा नों बिफां सायाफोराव मेसेंखौ लानानै खुसेर बिदै फानोबा बेनिफ्रायबो जों गोबां रां औ औ मोजां औ गरम बोथोराव जों गोबां खुसेर बिदैनिफ्राय बयबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेयाव जों साख्रिखौल' नेबाय थायोब्ला जाया
मोननोबो नांबाय खाफालावबो थानांबाय
औ औ आथिखालाव ओ ओरैबादि बादायलायनाय जुग जेराव जोङो मोजाङै माने फरायाबा बा माबायाबा बिदि साख्रिखौ मोननोनो नागिरा आरो एसे एनै फराय जों मोननो नाय गिरा‌ बिबायदिनो खाफालनिबो खोथा दं नामा खायसे खायसेया गोबां फरायनानै बो सार खौ मोना बेफोरबायदि साख्रिखौ मोना बा जोङो साख्रिखौल' नेनानै थानाङा आरो जोङो औ जोङो फार्म बानायनो हायो अमा फिसिनो हायो। बोरमानि फार्म दाउनि फार्म बेबादि बाहाय बानायनायखौ नुनो मोन ने बाहाय जा बानाय जायो आरो जों मोसौबो फिसिनो हायो मोसौ जारसि फिसियोब्ला मोसौ गाइखेर फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो बेफोरजोंनो जों जिउखौ दालांनो हायो नांगौ मुवाफोरखौ बायनो हायो बेबादि नोंसोरनि थि ओनसोलाव बेबायदि मोसौनि फार्मफोर दङ नामा खाथि खाला ओनसोलाव?
जोंनि ओनसोलाव ओ जोंनि खाथ थि खाला ओन ओनसोलाव दङ जेनै जेरै बेबायदि गोबां मोसौ फ्राम होनब्लाथ' गोबां बे फ्रामाव गोबां मोसौ थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंगोना बेबायदिनो दे गाइखेर लांग्रा जेरै मोसौनिफ्राय जेरै मोसौ जारसि मोसौ थ' गोबां गाइखेर होयो नङा होमबा बेबायदिनो गोबां गाइखेर फानना बिसोरबो रां खामायनायखौ आरजिनायखौ नुगासिनो दं
औ औ नोंथां बुंनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव गाइखेरनि दामा एसे लिटारसेयाव बेसेबां?
जोंनियाव दासान्दै बेखासिन थायो।
औ औ औ औ बिदिनो साथि थाखायानो औ ओरैनो न'आव जानो थाखायबो बर'फोरा मोसौ गायखौ फिसिखायो बेबो मोजां सानसेयाव से लि थार बा स से खावसे लि थारसो गाइखेर होबाबो बर' न'खरफ्रा थोखायो दानि औ आथिखालावथ' बेबायदि गिदिर गिदिर न'खरबो गैलिया नालाय बांसिन न'खरानो साबा बा साद' बेफोरबायदिजों दाजानाय। माने ओ खायसे खायसेयाव गथफोर लानायनैसो बेबायदि खोन बिसनि जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा बा साब्रै सानै बिदिनो आरो औ औ औ आथिखालाव
हर
औ फिसा न'खर आथिखालाव फिसाजो फिसाज्ला थाबाबो बिसोरो गोजान जायगायाव फरायनो थांनांगौ जायो। न'खराव बिमा बिफाफोरल'सो थालाङो औ गामि ओनसोलाव थानानै खायसे सुबिदाफोरखौ जों मोनानो नाय बिनिखायनो गोजानाव फरायनो थांनांगौ जायो जायनि गोदान गोदान ओ बिगियानफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो ओम गामियाव खायसे खायसे गारि मटरनि प्रब्लेम बा बुंनो थाङो थाङोब्ला बे उम मोब्लिबनि प्रब्लेमफोरखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ
ओ गामि ओनसोलफोराव लामाफोराव। बारा दावगानाय नङा। नालाय गारि मथरफोर हाब बिनो नायगिरा बेबायदि बि नांगौ समाव जों थांनो हाया। कलेजफोराव थांनांगौबा बा औ औ औ दा दैज्लां बोथोरावथ' खायसे खायसे ओनसो ओनसोलाव दालां गैया दालांनि थाखाय बेसे हालाइ हाफाइ जानांगौ जायो। नावजों बारनांगौ जायो बेबायदिनो गोबां जेंना नुजायो आरो बेनिखायनो गोजानाव फरायनो थाहैनांगौ जायो। बेबायदिनो जोङो अमा फिसिनानैबो जिउखौ खुंलांनो हायो आथिखालाव थ' अमानि बेसेना अमानिफ्रायबो जों गोबां बेसेन मोनो मासे अमायावनो जोङो बिस हाजार त्रिस हाजार बेफोरबदि मोननो हायो नङा होमबा आरो अमानो जोङो मा मा मा मा जाहोयोमोन? लाय
अमानो जोङो बेबायदिनो जेरै अफ्रि अफ्रिखोथ' जोंनिया जेरैबायदि सेरहाबा जौ बानायनाय जेरै माइरंखौ संनानै बेबायदिनो नुगासिनो दङ बेबायदि माइरंखौ लाबोनाय नुयो बा बाजारनिफ्राय बा दखाननिफ्राय बे रुनाय माइरं ना मा होनो बेबायदिनो बेबायदिनो लाबोनाय सङो सङोनो संनानै बेबायदिनो ओंखामखौ संनानै उम बेबायदिनै
औ बेबादिनो औ औ औ औ बिदि औ बि दिनो आरो जौ संनानै बि थालांनाय बे ओं खाम बायदिखौ बे मा अमानो जाहोयो आ रो हो बेजों लोगोसे गुन्दै हो थायो आरो जाय जाय अफ्रि गैया औ। बे गैया बेफोरो थास' हाना लायनानै थास' रुयो औ बेखौनो दाना बानायना जाहो होयो।
नंगौ कबिफोरखौबो
फान्थाव जायफोर माने उम मैगं बागानफोराव गार जानाय मैगं थाइगं बेफो फोरखौ लाबोनानै जों संनानै जाहोनो हायो। ओ नोंथाङा बुंनाय नामनि अमा फिसिनायाव जोङो मुलाम्फा जायोना जाया माने खायसेया बुङो बांद्रायबो मुलाम्फा जाया आरो खायसेया बुं नागेरो बां मुलाम्फा जायो नोंथांनि मथे मा?
आंनि मथेथ' जेरै जेरै जोङो आखाइयाव थाबालाथ' फैसा रां रुफाया ज' थाया नङा होमबा? ज' थाया बेनि थाखायनो जों जेरै एसे एनै मोननानै जेरैहे जों अमायावनो जेरै दोन्थुमनाय जेरै रां जमा दोनथुमनाय। बेबायदिनो जमा दोनथुमनाय बा माबा मोनसे खामानियाव जेरै हेफाजाब जायो नङा होमबा गैयि समाव बेबायदिनो फाननानै
औ अमाखौ फानोब्ला जों खेबसेयावनो नैजिबा रां थाम बिदि मोनबा माबा मोनसे खामना लायो जों बाहायनो हायना। थायो
बिदिथ' आरो
बेबादिनो जोङो बोरमाबो फिसिनो हायो बोरमायाथ' बोसोराव खेबनै फिसा जायो नङा बा माब्लाबा मासे जायो आरो माब्लाबा मानै जायो मानै जाबाथ'खौ मोजाङानो आरो मास मासे जाबाबो अरजाया जोङो अ बिनि